खुलुमबाय औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन सानजौफुनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथां नोंनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरफिननाय जाबाय।औ औ नोंथां नै आं दा बावैसो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दङ' नोंथां अ नंगौ नामा? औ । मा ओंख्रिमोन नोंथां? ओंख्रियाथ' दिनै गोथावानो नोंथां अनलाजों दाउमोन नोंथां।
अ नंगौ नामा बेथ' जोंनि मोनसे दोरोङारि जानायसो नङा होमबा आंनाबो नाफाम दोरोङारि जानाय नाथाय आङो अनलाखौ मोजाङै संनो रोङा बिदिब्ला नोंथां आं बिराद जानो मोजां मोनो बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो अनलाखौ बोरै संनाय जायो नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन। नोंथाङाबाथ' ओंख्रिया गोथावआनोलै नोंथां नाफाम बाथोन । नोंगौ नोंथां। औ। होमबा नोंथां आङो ओमबा आंनि जि जानाय ओंख्रि बेनि दोरोङारि ओंख्रि बेखौ आङो नोंथां फोरमायग्रोन सै आरोना नोंथां। औ अनला ओंख्रि होनोब्ला जोंहा दोरोङारि ओंख्रि बा जोंनि हारिनि ख्रि खौ होनना मिथिनाय जायो नोंथां अनलाखौ जोङो बायदि रोखोम जों जानो हायो जेरै आव । मुला औवा गाजा बारसि बिबार बिदिनो मैद्रुफु बिबार ओमफाय बायदि रोखोमनि जोङो माबाजों जानो हायो आरो ना अनलाखौ ओमफाय जों गिबियाव अनलाखौ बा माबोरै बानायो होनोब्ला नोंथां जोङो अनलाखौ बानायनो था आइ जोंनो गिबियाव माइरं नांग्रोगोन बे माइरंखौ जोङो मा खालामनांगोन सुना लाग्रोदो सुना लाखांनानै सोमनानै दोनदो दैयाव दान्दिसे सम जेनेबा बे रुइजासिम आरो माने देनायाव मो जां जानाय बायदि थाबैनो गेब्लेनाय बायदि बेनिफ्राय जों मा खालामगोन सोमना दोनखांनायनि उनाव दानदिसे सोबखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै लासिगोन आरो नोंथां बोखांनानै फोरानबाय दसे माने दैखौ गसर होनांगौ नङाबा दै थायोबा जोंहा देनायाव एसे उसुबिदा जायोना बेनि थाखाय बेनिफ्राय जोङो देखांनानै देरसिगोन बोखांनानै दोन खांनायनि उनाव देगोन इखो देनानै देग्लिनानै जोङो गुन्दै खालामगोन जायखौ अन गुन्दै होन्नानै बुङो अन गुनदै खालामना लागोन आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोङो अनलाया थ' जाखाबाय अन गुन्दैस सिम सौहैबाय ओमफ्राय जोंनो मा जाङो दाउ जाहा दाउआसोथ' जोंहा न'आवनो दंमोन नालाय न'निनो फिसिनायमोन बेखौ फु थारनानै सावनानै गोदाना लाखांनायनि उनाव बेखौहाय मोजाङै थावआव सारायाव बा थाव होनानै एवनानै लाबाय आरोना नों थां बेखौ नोंथां फोमोन बा मोनथारनाय एवना-एवनाङा आरो बेखौ एसे मोनफ्रामनाय बे खौ जायखौ जों एउफ्रामनाय होनना बुङो बेहाय जोङो हालदि संख्रि होनानै जोङो एवफ्रामनानै लाखासिगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बेहाय ओ माखासे मस्ला-मस्लि बेदरावनो नां गौ बा बेदराव जोङो मा मस्ला मस्लि होयो बेखौ जोङो होनानै लाखानोसै आरो बेनि उनाव जोङो अनलानि फारसे फैफिनसै अनलानि फारसे फैफिनबा जोंहा मा ओ जोङो गिबियाव सारायखौ अरदाबाव जाननानै जोङो दैखौ गुदुं खालामना लाग्रोनोसै आरो दैया जेब्ला एसे गुदुं बा गोदौनो हमो अब्ला जोङो बे अन गुन्दैखौ जोङो आखाइजों फ्रि फ्रि फ्रि होबाय थानांगोन आरो माने खेबसे होयोब्लाथाय जोंहा मा जायो गथा गथा खानो नागिरो जायनि थाखाय जोङो आखाइजों फ्रि फ्रि होनानै जों बेखौ एरै एरै होबाय थानांगोन खुस्लिजों। बेनि उनावहाय बेखौ जेब्ला होजोबखांबाय अब्लाथाय बेयो नोंथाङा बेखौ होजोबखांनायनि उनाव खेबसे एरबावना होदो खुस्लिजों बेनि उनावहाय दसे बेखौ मा खालामगोन दैयाथ' गुदुं जाखाबाय नालाय थाबैनो बेयो जोंहा गोदौनो हमगोन आरो ना गोदौयो जेब्ला गोदौयो अब्लाथाय नोंथाङा बेखौ बेहाय खारैखौ हरनांसिगोन जोंखौ जोंथ' अनलाखौ बांसिन खारैजों जानाय जायो नोंथां जेब्ला खारैखौ नोंथाङा हरो अब्लाथाय बेनि उनाव दसे थाबावनानै बेखौ माने खोबनानै दोननांगौ आरो खारै हरखांनायनि उनाव जेब्ला खारै हरो बिनि सिगाङाव नोंथाङा माखासे बुस्थुफोरखौ हरफानो हायो जेरैहाय संख्रि हालदै बेफोरखौ हरफानो हायो आरो ना नोंथां बेनिफ्राय खारै होखांनानै दान्दिसे सम बेयो गोदौबाय गोदौखांनायनि उनाव जोङो एवनानै लानाय दाउ बेदरखौ जोङो बेहाय गारसोमनानै होनांगौ बिदि गारसोमखांनायनि उनाव बियो ओ दसे सम जेनेबा नैजिबा थामजि मिनिट बा बेनि एसे समबो लानो हागौ आरो बेनि बारा समबो लानो हागौ बेसिम नोंथाङा बेखौ गोदौ होबाय था गोदौ होबाय थानायनि उनाव बेयो मा जागोन जाजानाय माबायाव फैगोन आरो। जेब्ला जाजानाय अबस्थायाव फैयो अब्ला बेनि सिगां नोंथाङा मोनसे खामानि माव जायखौ जोङो गंगार दुन्जिया होनो बा मुगा दुुन्दियाबो होनना बुंनाय जायो बा सोरनिबा सोरनिबा जायगायाव बेखौ खासिथाराबो होनना बुंनाय जायो आरो नोंथाङा बेखौ नोंथाङा खाना लादो बा न'आव गैयाबा गुबुन हाथाय बा जारावबो नोंथांआ मोनगोन बेखौ खाना लानानै सुनानै बेखौ नोंथाङा मोजाङै ससे ससे बस'नानै बेहाय होदो जाहाथे जोंनि अनला ओंख्रिया मोजाङै मोदोमसिनो आरो नोंथां दा जोंना अनला ओंख्रिया होमबानो जाजानाय जासिगोन अनला ओंख्रि बुङोब्ला नोंथाङा जोंआथ' बर'नि दोरोंआरि हाब बायाव जोंहा मा अनला ओंख्रि गैयाबानो जोंहा माबा मोनसे गैया गैया बा माबा मोनसे थाबावनाय बा आद्रा थानायखौ मोनो आरो नोंथां अनला ओंख्रिया जोंनि हारिजों ओरैबायदि गोथौ सोमोन्दो दं नोंथां जुदि सा-सासे हिनजावखौ सासे हौवानियाव हाबा हरो अब्ला बे माखा खालामो हिनजाव मानसिया बा हिन्जाव गोदानखौ जों मा खालामो न' सिङाव इसिङाव आरो ना बै हौवा गोदाननि इसिङाव हा-हाथासुनि खुरखालि मा खालामो ओ अनलाखौ हिनजाव गोदानखौनो संहैयो आरो अनलाजों ओंखाम लोगोसे अनलाजों दाउ आरो ओंखाम अनलाजों दाउ होनोब्ला नोंथां अनलाजों लकेल दाउआसो दे नोंथां बेलेग गुबुन दाउआ नङा न'आव फिसिनाय दाउआसो ब्रयलारफोरबाथाय जोंहा गोथाव मोनजाया आरो बारा होमबाथाय बे जि हिनजाव गोदाना न' सिङाव संनाय ओंखाम बा ओंख्रि अनला ओंख्रि बेखौ जोङो मा खालामो गिबियावनो हौवा गोदान जा गावनि हौवा बेनो होग्रोयो आरोना हाथासुनि खुरनाय टाइमाव बा समाव होखांनानै बे ओंखाम ओंख्रिखौनो गासैबो रायजो राजा साखाथियाव जिराय फानाय बे फास अनला खुरगारनाय समाव जिरायफानायफोरनो एसे एसे एसे एसे होनानै बयनोबो रानजोबो आरो। ओमफाय आरो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो अनला ओंख्रि आरो जि हिन्जाव गोदाना संनाय ओंखाम बेखौ आग्लाय होनांगौ जाहैबाय हिन्जाव गोदाना जुदि आग्लाय होनो हाया अब्लाथाय हिन्जाव गोदानखौ जोङो लोखि फैफादों बा मायनाव फैफादों होनना सानना लाया जाहैबाय जुदि आग्लाय होनो हायो अब्लाथाय हिनजाव गोदानखौ माने खाफाल गोनां खोनो मोनबोबाय जोंहा न'खराव माइनाव फैफाबाय बा लोखि फैफाबाय होननानै बुंसोलायो आरो जोंनि माने हारियाव बेबायदि फोथायनाय दं आरो नोंथां बेजों लोगोसे खारै होनोब्ला जोंथ' नोंथांथ' मिथिखागौ खारै गैलियाबा जोंहा मा होनो हायो होन्दों सदाबो होनो हायो जायखौ जोंङो हाथाय बाजाराव बायना मोनो आरो । नोंथां औ बिदिनो जोंहाथ' गोबां बर' सुबुंफोरानो गोदो थावनि जायगायाव थावनि जायगायाव जोंहा मा बाहायोमोन खारैसो बाहायोमोन नोंथां औ मालाबा सम आरो खाबु मोनोबा नोंथांनो आङो खारै बानायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नोंथाङाथ' बुंदोंमोन नाफाम बाथोन होननानै ना नोंथां? नोंगौ नोंथां औ। नोंथाङा नाफाम बाथोनखौ मारै खालामो बा नाफामखौ मारै खालामो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा? नोंथां औ माने नोंथां आङो नाफामखौ हाथाय बाजारावसो बायना लाबोना जाफैफेरबाय होन माने न'आव बानायना जाफेराखै आरो।
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो सिगांग्रो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय नोंथाङा आंनो फोरोंनायनि थाखाय दोरोङारि संनाय अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो बेनि थाखायनो नोंथांखौ आरो खेब फेन खेबसिबाव गोजोननाय जासिहरबाय। बिदिब्ला नोंथांनि सोलोंनो लुबैनाय बायदियै मा नाफाम ओंख्रिखौ ओ नाफामखौ बोरै बानायनाय जायो आरो बेखौ बोरै संनानै जानाय जायो आं नोंथांनोबो फोरमायनोसै बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आरो नोंथाङा बुंदोंमोन ना बाजार हा बायनानै जाबाय थायो एबारनिफ्राय नोंथाङा न'आवनो बानायनानै जानसै आरो बियो जोबोद गोरलैथार सिगाङावनो नोंथांनो नाफाम बानायनोब्ला नांगोन ना गोरान आरो थास' आथिं ना गोरानखौथ' जोंहा हाथाय बाजारावनो ओरैनो बायनानै मोनखायो हेब्ला जुदि नोंथाङा नोंथांनो फ्रेस एबा मोजां ना गोरान नांथारगौब्ला नोंथाङा गुरनानै लानानै फैनो हागोन बेवहाय गोबां रोखोमनि ना फिसा दङ बालाबोोथिया बा बालाबोोथिया होनो ना मावा ना थुरि जायोनाया फि बेखौ बानायनाय जायो आरो नोंथनि आं नोंथां खौ खावलायगोन न नोंथांखौ बालाबोथियानि नाफाम बानायनो थाखाय बेनि उनाव नोंथाङा नाफा बालाबोोथियाखौ मोजाङनो फोराननानै ला बेनि उनाव नोंथाङा थास' आथिं एबा बेखौ मा होनो थास' आथिं होना नोंथांखौ थास' बै बिखुङा बेखौ नोंथाङा मा खालामनानै लादो थियारि खालामनानै लादो बेनि उनाव सिगां गोरा गोरानखौ देदो उवालाव गाहायनि मददजों उवालाव दैेखांनायनि उनाव जेब्ला मा होनो गेब्लेयो अब्ला नोंथाङा थास' आथिंखौ हरदो बेबायदिनो नोंथाङा ना गोरान आरो थास' आथिंखौ गोबाव सम लेबाय थ गोबाव सम लेै दैखौ गुरा खालामदो मोननैजों मा खालाम मिसार खुद्रियाव लानानै मा खालाम नांगोन सालिना होनांगोन आरो संग्रायाव बेनि उनाव सावरायखांनानै बेयाव माखासे बिदिनो एसे लेथ्राफोर थायो आरो गुन्द्राफोर बे बे जायखौ बुङो अ एसे लेथ्रा बे खौ नोंथाङा बासिनानै गारदो आरो बासिनानै गारखांनायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला आबुं महर मोनो एबा मोजां बेसादफोरखौ मोनो सालिखांनानै बेखौ जोंहा हासुुङाव सोना दोननांगौ दानि जुगनि मानसिफ्रा मा खालामो प्लास्टिकनि हासुुंङाव प्लास्टिकनि थेमाफ्रावसो सोनानै दोनो भयामाव आरो सोरबा सोरबा फ्लाक्सआव सोनानै दोनो नाथाय बेबायदि मा खालामनााङा बेबायदि खालामनााङा मानो होनबा बेयो जोंनि दोरोङारिजोंसो सोमोन्दो गोनां नालाय आबौ आबौनिफ्रायनो फैनाय बेखौ मा जोङो औवानि हासुङावनो सोनानै दोननांगौ आरो नोंथाङा औवानि हासुं लानानै फैदो बेनि उनाव बै गुन्द्रा दंमोन ना बे गुन्द्राखौ ना गोरान देनाय आरो थास'नि आथिंनि देनाया बेखौ मा होनो हासुङाव थोन थोन थोन नारसोनानै सोनानै दोनदो आरो थोन थोन थोन सोनानै नारसोन दोनखांनायनि उनाव मा खालामनांगोन नोंथाङा बेखौ बिनि उनाव जिखुनु मोनसे बिलाइनि मददजों बेखौ नारथेनानै दोनदो आरो हासुंखौ नोंथांनि थाखाय आ बिनि थाखाय आं खोथाखौ बुंगोन माजों खालामनो थालिर बिलाइजों थालिर बिलाइजों थोन थोन थोन नार नारथुनानै दोनदो बेयाव मा होनोमोना बार हाबहोनो मोना नोंथां जै बार हाबनाय लोगो लोगोनो बियो नाफाम जानाय नोङा आरो सेवलांगोन बियो। जों आबुं महरनि नाफामखौ मोननाय नङा जायजों जाय बुस्थुखौ जोङो दोरोङारि होननानै जायो बेनि उनाव मालाबा नोंथाङा बार हाबजानो गिबावोब्ला मा होनो मैदा एबा आथानि मददजों दैयाव एसे लागायना मा जिं जिं जिं जिं लिरथेनानै होनांगोन आरो। जि जाहाथे बार हाबनो मोना बेनि उनाव बेखौ नै दान एबा थाम दाननि उनाव नोंथाङा जानो हागोन आरो खुलिदो बेनि उनाव थालिर बिलाइखौ आराम खुलिदो नोंथाङा बेबायदिनो मा होनो जे नाफामखौ आबुं महराव मोननो हाबाय आरो बेबायदिनो नाफामखौ बोरै बानायो आं नोंथांनो खिन्थाबाय दानिया उनाव फोरोंबावनोसै आङो माखासे बे नाफाम बानायजनायजोंबो नोंथाङा मा बायनानै जादों होन होनदोंमोन ना बेबायदिनो नों थाङा मा माबा मावनो हागोन आरो फालांगि मावनो हागोन हासुं मोनसेयावनो आजिखालि हासुं मोनसेयावनो मा जायो बाजौ रां सेेरोजा रां बेबायदि मोनो आरो बेबो मा बोथोर लायै बोथोर।
औ नंगौ नोंथां आंबोथ' द'जौ रांआवनो लाबोदो नोंथां।
नंगौ मानो होनबा मालाबा मालाबा दोरोङारि जानायनि मा होनो माबा-माबि मेल जायो नालाय सावरायमेल बेफोराव मानसि गिदिरफ्रा जायो एबा दिन्थिनांगौ जायो बेनि थाखायनो मालाबा मालाबा समाव जोबोद गोबां बेसेन मोनो आरो बे उनाव नोंथां नोंथाङा बे माबाखौ नाफामखौ गोबां रोख रोखोमैनो संनानै जानो हागोन गाव हारसिंनिबो जानो हायो बाथोनजों आरो थास' गोसोमजोंबो जानो हायो आरो गाव हारसिङै जानो हायो होनब्ला माबोरै नोंथाङा बाथोनबो जानो हायो जेरै नोंथाङा सिगाङावनो मा लादो ओ सामब्राम फानलु हाइजें सामब्राम गुफुर देनानै लाग्रोदो आरो बेनि उनाव देनानै लाखांनायनि उनाव साराय जानदो साराय जानानै थाव एसे हरदो बेनि उनाव साब्रै हानानै लादोंब्ला सामब्राम बेफोराव गारसनहरदो गारसनखांनायनि उनाव जेब्ला एसे खाम खामो अब्ला मा नोंथाङा हरगोन नाफामखौ बिसेबां बिसेबांनि जागोन बेनि उनाव दसे एसे सम एरदो एरना जेब्ला खामथाबो अब्ला नोंथाङा दै लुनानै हरबानो जाबाय दै लुनानै हरखांनायनि उनाव एसे खोबदो बेनि उनाव गोदौ होबाय थादो गोदौवै गोदौवै मा गेजेर गेजेर संख्रि नायदो जेब्ला मा होनो एसे दैया रानजोबो